हेलौ नोंथां, औ औ खोनादों नोंथां। अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां? हेलौ, हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों औ औ नोंथाङालाय? हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ हेलौ खोनादोंना नों
नोंथांनिखौ एसेबो खोनथां
औ खोनाबायना नोंथां औ नोंथां औ औ अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां
आंथ' दा ओरैनो दंगासिनो नोंथां ओरैनो लामायावसो थाबायदिंना दंगासिनो।
अ नोंथां ओ, नोंथांनिखौ खोनादों नोंथां एसे रोखायै बुंनो हागोन नामा? औ खोनाबायना नोंथां एबार?
एसेल' खोनादों नोंथां दाबो मोजाङै खोनासाराखै।
खोना थाराखै अ एसे प्रब्लेम जादों खोमा होनोमब ने दरनि खोनाबायना एबार खोनादों ना
खोन एसेल' खोनादों नोंथां
दों नोंथां औ अ नोंथां सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय बाहायबाय थानायनि दैलि लाइफनि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां।
अ आं नोंथांनाव फंनैसो नोंथाङा दिनै फुंनिफ्राय सिखारनानै मा मा खालामखो आरो मा मा
मा मा खालामगोन बेनि सायाव फनैसो सोंनो हागोन नामा औ हागोन नोंथां
औ। दे बिदिब्ला फोरमायनोसै नोंथां नोंथाङा दहाय फुंनि बेसेबां रिंगायाव सिखारनाय?
औ आङो नों थां आङो बांसिन बा रिंगा थामजि मिनिट बा दरिंगायाव सिखारनाय जायो आरो नोंथां। खारनायनि उननिफ्राय मा मा खालामनाय बे उनाव बिनि उनाव मोखां हुखांनानै मोखां हाथाइ हुखांनायनि उनाव बिदिनो दसे थानानै साहा ल साहा लोङो आरो साहा लोङो जादों आरो ओमफ्राय बेनि उनाव सिथला गसिबो गलास सखांनायनि उनाव दसे थानानै ओ न'फोरखौ साफा खालामनाय जायो आरो नोंथां
अ
ओमफ्राय बिदिनो दसे थानायनि उनाव बिदिनो दसे लेखा नायनाय जायो आरो नोंथां थ' ओरैनो दंथ'यो नोंथां दा एख' खालामथ'वाखै आरो नोंथां खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां?
एसे गोसायै रायलायलायो नोंथां खोनाथाराखै औ दासो एसे खोनादों नोंथां
अ बिनि उनाव फुङाव दसे लेखा नायनाय जायो आरो नोंथां ओ सयथायाव सिथारो नालाय सातथा दसे लेखा नायनाय जायो ओमफ्राय सातथानिफ्राय अ आठथासिमसो दाथ' बन्द' नालाय दाथ'
औ नोंथां औ
औ दाथ' जुलाइ गरम बन्द' नालाय बे- बेखायनो आदथासिमसो दसे नायखांनायनि उनाव बिदिनो जि जोमफोरखौ सुना लानाय जायो आरो नोंथां बाय बेनि उनाव बिदिनो बिदिनाव मावनो गोनां खामानिखौ मावनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो दसे थानानै ओमफ्राय बिदिनो दा सानजौफुनि ओंखाम जानाय जायो आरो बार'था एकथासोआव आरो ओोंखां जोंहाना ओमफ्राय बिदिनो बेनि उनाव बेनि उनाव दसे थानायनि उनाव ओ बिदिनो बेलासिनि ओमफाय दसे ओंखाम जाखांनानै दस से रेस लानाय जायो आरो नोंथां ओमफाय दसे बे-बे बिदिनो दुथा तिनता सारितासोआव सारितासोनिफ्राय बिदिनो बिलासिफुराव दसे बेरायनाय जायो आरो नोंथां सोरानिबा न'आव थांनाय जायो बा अबेबाफोर थांनाय जायो आरो नोंथां थांनो गोनां खामानिया औ ओमफाय बेनि उनाव दसे थाखांनायनि उनाव ओ पासता सारि पासता दाथ' गोलोम बोथोर नालाय थाब मोनायाना नोंथां औ नोंथां औ गोलोम बोथोर औ बेखायनो ओ सयतासो जायो आरो बे सयतासोनिफ्राय दसे लेखा नायनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय सयतासोनिफ्राय आदथासिमसो दसे लेखा नाय थांनायनि उनाव बिदिनो खामानि थाबा मावनाय जायो ओमफाय बिदिनो खामानि गैयाबा आरो ओरैनो थानाय जायो आरो नोंथां ओमफाय आरो मबेलफोरबो नायनाय जायो दानि जुगावथ' बयबो मबेल नायखायो नालाय मबेलखौथ' ओरैनो नायबाय थाखायोनोसै नोंथां अ अ अ बांसिन नायनाय जायो आरो बे मोनाबिलियाव मोनायाव आरो ओमफाय बिदिनो नायखांबाय ओमफाय नायखांनानै एसे नतासोआव ओ गुरिंगासोआव ओंखाम जानाय जायो आरो जोंहा ओमफाय बिदिनो औ औ गुरिंगासोआव बिदिनो ओंखाम जाखांनायनि उनाव दसे दसे गोसो जायोबा लेखाखौ नायनाय जायो आरो नोंथां ओमफाय दसे थाखांनायनि उनाव जो जि रिंगासो जाबाथाय बिदिनो मबाइल नायबा नोंथाङा ओ मोनायाव
बेसेबां समसोआव ओंखाम संनाय जायो आरो जानाय जायो
ओ बिदिनो जोंहाथ' मोनायाव ओ मोनायाव आयानो संनाय जायो आरो नों थां औ नोंथां औ ओमफाय बिदिनो सानफोराव जुदि आइआ सोलाबाबासो आं संनाय जायो आरो नोंथां
अ
अ नोंथाङा दिनाव मा मा खालामो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां? खोनायाखै नोंथां जे गोसोायै बुं अ नोंथाङा दिनाव मा मा खालामो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
आंथ' दा ओरैनो दंगासिनोआनो बेनिफ्राय आङो दाथ' आइआ ओंखाम संगासिनो नालाय आङो जि-जिसे रिंगासोआव ओंखामखौ जाहैनाय जागोन आरो बेनिफ्राय आङो जि आंनि जि जोमखौ
सोमना गारबोदोंमोन औ औ ओंखाम जाखांनायनि उनाव आङो बेखौ सुयैनो सुयैनो आरो औ औ बेनिफ्राय आङो दसे नै से नै घन्टासो उन्दोना जेब्ला बेलासि सम जायो औ
अब्ला आङो फोथाराव लोगोफोरजों आ
ज
जोलुर गेलेनो थां-थाङो आरो बिदिनो बेनिफ्राय फैनो आङो दुगैस्र'यो
थुयो बेनिफ्राय दसे सम मबाइल नायो आरो औ औ बिदिनो नोंथाङा मोनानि खाजाखौ बेसेबां टाइमाव जानाय जायो नोंथां?
मोना जायोब्ला ओरैनो
दसे बिजाब नायो आरो औ बिजाबखौ एसे नायै घन्टासो औ नाय थांना
बारा गोबावबो नाया बेनिफ्राय दसे जानबुं नायना जि जिसे रिंगासो जाबा
जाबा उन्दुयो आरो औ औ नोंथाङा ओरैनो ओरैनो मालाबाफोर मा मा खालामो जेनेबा दिनैनि अनगा खोनायाखै नोंथांा अ नोंथाङा दिनैनि अनगा ओरैनो मालाबाफोर मा मा खालामनानै थायो ओरैनो नोंथां
खोनादोंना नोंथां एसे एसेल' खोनायो नोंथां मोजाङै खोनासार आ अ थारमाने नोंथां नोंथाङा थारमाने दिनैनि अनगा ओरैनो मा मा खालामनानै थायो दिनाव नोंथां
ए आङो ओरैनोथ' जेबो खामानि मावनायानो जाया ओरैनो जानबुं नायनायखौनो बांसिन नायनाय जायो आरो बेनिफ्राय से नै घन्टासोल'सो
द
जोलुर गेलेनाय जायो ओरैनो बेलासि
खिन्थु बेलासि समाव बेनिफ्राय बिजाब फरायो आरो औ अ नोंथां जोलुरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन
औ हागोन नोंथां जों बेखौथ' जोङो
फोथाराव गेलेनाय जायो आरो बेयाव सा जि
मोनसे हानजायाव सा जिसे स जििसे गासै सा नैजिनै देरनांगौ औ
बेनि
बेनिफ्राय जोंहा जेु गेलेनायाव सम थायो बे ज गेलेनायाव जोंहा बुजि सम थायो आरो बे बुजि समनि गेजेराव जाय बांसिन
थांखियाव बे जोलुरखौ
बांसिन सहैनो हागोन बेनो ने हागोन आरो बे गुजि मिनिटनि गेजेराव औ बेनिफ्राय जोंहा
जोलुर
जोलुर खेलायाव औ सासे फै थायो बेनिफ्राय सानै
सिमा नायगिरि थायो आरो
औ औ बेनिफ्राय जोंहा जोलुर गेलेनायाव गुजि मिनिटनि गेजेराव जिबा मिनिट जानाय लोगो लोगो जोंहा ओ औ मेंनायखौ दसे औ मेंंगा होनो थाखाय दसे सम थाथ'नाय जायो आरो जि जिबा मिनिटसो मिनिट जा औ बेनि अनगायैबो नोंथाङा गुबुन ओ खेलाफोर गेलेबावो नामा नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां गेलेयो जेरै आं जोलुरनि अनगायैबो ओ
बोलुर बल गेलेयो बांसिन जोलुरनिफ्राय बोलुरखौनो बांसिन गेलेनाय जायो बे बोलुर गेलायाव जोङो मोनसे हानजायाव साद' साद' ओ सा जिनै मोननै हान्जोजों जिनै ओ गेलेगिरिफोर नांगौ जायो आरो बेनिफ्राय बे बोलुर गेलेनाया जाय हानजाया बांसिन बुनानै ओ
बे फारिखौ लानो हागोन जायनो देरहागोन आरो औ औ जायनो जायनि सिगांसिन नैजिबा आरो लाहैनो हागोन बे हान्जायानो देरहासार जानो हागोन आर रो नोंथां बिदिनो बोलुर गेलेनायखौ गेलेनाय जायो औ औ औ औ औ नोंथाङाथ' बिदिबा ओ खेला गेलेना नै जोबोर मोजां मोनो ना नोंथां खोनादोंना नोंथां खोनादोंना बिदिबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय
खोनायाखै नोंथां
अ बिदिबा जोंना समाबो जाबाय नोंथां
औ नोंथां औ बिदिब्ला दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां